औ खोनादों-खोनादों।
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा।
अ दङ ओरैनो।
अ दा। माखासे टपिकनि सायाव लानानै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा फ्रि दंबा सावरायजागोन ना।
औ सावरायनो हागोन फ्रि दं।
अ दा इन्टारनेट एबार नेटनि सायाव सोनारनानै नोंथांनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आङो। हागोन दा ना?
औ हागोन हागोन।
औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दा जोंना इन्टारनेट एबा नेट। बेखौथ बयबो मिथिखायो इन्टारनेट एबा नेट बेफोरखौ मानो नांगौ।
मा खालामनायाव बाहायो आरो बे आरो बेजों लोगोसे माबायदि डेभलप जाबोदों जोंनि जायगा ओनसोल गामि हादोर बायदिआरिफ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे बेजों लोगोसे इन्टारनेटखौ जोंहा मा खामानियाव बाहायो बेफोरखौ एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ।
इन्टारनेट बुङोब्लाथ जों बयबो मिथिखायो जानो हागौ।
औ औ औ।
दा मोनसे जोंनि थाखाय गोबां माने गोनांथि जाना फैदों। ओ। ओ गोदोनि फ्राय लानानै माने गोदोथ बि बदि गैयामोन इन्टारनेट
औ औ।
माने गोदो माने बिराद खस्थ जायोमोन आरोना बिदि इन्टा इन्टारनेटनि गैयैनि जाहोनाव ओ। बिराद खस्थयै माने गोदोनि मानसिफ्रा सोलिनांगौ जायोमोन। बेबायदिनो। सानसेयाव जानाय खामानिखौ सप्तासे गाहाम बेबायदि नांगौ जायोमोन। ओ दानि जुग गाव माने जोंनि ओ बे जाबाय हानाय समाव। गोबां माने सोलायनाय जों मोननो हादों। जेरै सानसेनि खामानि खौ जोङो दानो जों मावफुंनो हायो। ओ औ गोबां आरो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोनांथि जाना फैदों। बेबायदिनो जोंनि ओ फारायनाय। जोंनि लिरनाय। जोंनि गोबां माने हेल्प होयो आरोना। सहाय होयो जोंनि ओ था औ बेबायदिनो जों जोङो गावजों गाव ओ लोगो लोगोजों माने फन रायलायनो हायो। बेबायदिनो गोबां माने बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो आरोना। बे इन्टारनेटनि गेजेरजों। जोङो ओ बेलेगाव मा जाथाइ जादों मा माबाफोर जादों नामा जों बे बेफोरखौबो इन्टारनेटनि जोङो मिथिजोबनो हायो आरो ना। गोबां माने जोंनि थाखाय मुलुगावनो ओ इम्परटेन्ट माने गोनांथि जाना फैदों आरोना। इन्टारनेटा इन्टारनेट होनोब्ला जों बेबायदिनो फरायनायफ्राव जों अनलाइन क्लास लानो हायो बेबायदिनो गोबां माने नआव जिरायनानै जों बेनिफ्रायनो ननिफ्रायनो जों गोबां ओ खामानिफोरखौ जों मावनो हायो इजियै गोरलैयै जों माने खामानिफोरखौ जों सुफुंनो हायो जों गोजानाव थाङालासिनो जों नआव थानानैबो जों गोबां माने खामानिफोरखौ जोङो ननिफ्रायनो जों मावनो हायो जेरै होनोब ब्ला जों अफिसनि खामानि अफिसनि खामानिखौबो जों नआ थानानैनो जों इन्टारनेटजों जों गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो
औ औ
आरो इन्टारनेट होनोब्ला गोबां माने जोंखौ खहाबो खालामदों मानसिफोरखौ जेरै मानसिफोरनि बेबायदिनो प्राइभेसि ओ दाहा खावनाय मबाइलखौ हेकिं खालामनाय गोबां माने इन्टारनेटनि मानसिफोरा बेबायदि हेकार्स हेकार्सफोरा माने गोबां मानसिफोरखौ बिदिनो बरबाद खालामदों बेबायदिनो मानसिफोरनि प्राइभेसि दाथाफोर ओ खावनानै गोबां माने बेबायदि जों ओ भाइरेल खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गोबां माने इन्टारनेटनि जुगै जों गोबां माने फैसा थाखा खामायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै गावनि खनटेन्ट खालामनानै जोङो माने फैसा खामायनो हादों जेरै जों फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुबनि जुगाजै जों गोबां माने रांफोरखौ जों आरजिनो हादों बेबायदिनो जों गावनि ओ थांनानै थानाय समाव जों ओ माने बिबायदि गावनि जिउखौ सुफुंनो थाखाय जों गोबां ओ रां एबा गोबां माने खामायनो हादों आरो ना। आरो मानसिफोरखौबो जों गोबां माने बेबायदिनो मदद होनो हादों बेबायदिनो बेमार आजारफोराव गोबां जों गोजानाव जों थांनो हायाब्लाबो जों फनजों रायलायनानै जोङो फैसा थाखाफोर जोङो अनसुंथाइ हरनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओ दंबावो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ जागोन दा इन्टारनेट बुङोबाथ' जोंहा इन्टारनेटा मा जोंहा बेखौ बयबो मिथिखायो। दा दानि मुगायाव जोङो बुंनो थाङोबा इन्टारनेटआ मानसिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो गोनां जानानै दं दा मानोना मानसिनि जिउआव आजिखालि दानि मुगायाव आजिखालि बा दानि मुगायाव जोंहा इन्टारनेट गैयाबानो जेबो गैया बुं जायो। जेरै जोङो इन्टारनेटजोंनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायावबो जोंनो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो आरो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनां हाबा फारि एबा गोनां जिराद जानानै फैदोंसै जायखौ जोङो ओंखाम एबा दै बेफोरबायदिनि समान जोङो रुजुनो गोनां जानानै फैदों आरोखि दा। जायखौ जों मानसि माहारिया ओंखा ओंखाम जायाबा जेरै जानाय लोंनाय जायाबा जेरै थांनानै थानो हाया थिग बेबायदिनो इन्टारनेट गैयाबानो मानसि सुबुं महरियाबो थांनानै थानो हाया बेबायदिखौ जोङो दा बुंनो हायो एबा नुहुरो। जेरै जोङो फरायनाय लिरनायनि सायावबो जों आजिखालि गोबां इन्टारनेट बाहायनायखौ नुनो मोनो मानोना जोंनाव आजिखालि एडमिसन लानाय बायदि फरायनाय बायदि आरिंखौ जों इन्टारनेटजोंनो जों खालामजोबनो हायो। जेरै जोङो इन्टारनेटा जों थाखाय गोबां गोनां बेखौ जों बुंनो हायो इन्टारनेट गैयाबानो जोंहा माने जोंनि आखाइ एबा आथिं गैया जों इखौ बुंनो हायो। इन्टारनेटजों लोगोसे जोंङा आखाइ आथिंजों सोमोन्दो थानाय माखासे खोथा जोङो एबा जोङो सोमोन्दो ला नानै बुंनो हायो जे इन्टारनेट गैयाबानो जोंहा जेबो जाया। इन्टारनेट गैयाबानो जों आखाय खंगा इन्टारनेट गैयाबा जोंहा आथिं लेंग्रा। बेफोरबायदि जोङो बुंनो हायो। जेरै जोङो बुंबावनो हायोदि जोङो इनटारनेटनि मु गाजों इन्टारनेटनि जाहैयैनो जोङो बुहुमाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो से सेकेणड नै सेकेण्डनि जे गेजेरावनो जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो दा जोङो बुंनो थाङोबा जोङो हमनानै लाबाय गुबुन दाब दाबसे जायगायाव गोबां प्रब्लेम एबा गोबां माबासे माखासे जाथाय जानायफोरखौ जोङो बेफोरखौ नायहैनो हाया एबा नायहैनो लुबैबो नायहैनो सानबाबो जोङो गोबां सम लानानै जोङो हान्था मेला लानानै जोङो गोबां समनि गेजेराव जों नायहैनो गोनां जायो नाथाय इन्टारनेटनि मुगायाव जो आजि इन्टारनेट मुगायाव जों इन्टारनेटनि मुगायाव से सेकेणड नै सेकेणडनि जायगायावनो जोङो बे जाथाय जानाय एबा जा जानाय जाथाय बेखौ जोङो नुनो मोनो। एबा मोनथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो इन्टारनेटनि मुगाया जोंखौ गोबां मदद खालामदों होननानै जों बुंनो हायो। होयो बिनो होनोबा जोङो माखासे मोनथियै खोथा एबा बुजियै खोथाफोरखौ आजिखालिनि मुगायाव जोङो इन्टारनेटजोंनो जों मोनथिनो हायो। बुजिनो हायो। जेरै जोङो बुंनो हाबावोदि समाजाव समाजथ नङा जेनेबा बुहुमाव बुहुमाव जानाय जाथाय एबा बुहुमाव मा मा सोलिगासिनो बुहुमाव मा मा जाथिफोर दङ बुहुमाव मा मा मानसिफोर दङ बेफोरखौ जोङो इन्टारनेट नि जाहैनो जोङो नुनो हायो मोनथिनो हायो। बिसोर मा मा गानो बिसोर मा मा जायो बिसोर मा मा लोङो बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि जाहै मोनदांनो मोनो मोनथिनो हायो आरो जों फोरमायनो हायो जे बिसोरनि मानसि बुहुमाव बेफोरबायदि बेबायदि मानसि दङ बुहुमाव बेबायदि बेबायदि सुबुं दङ बेबायदि सुबुङा बेबायदि गानग्रा जोमग्रा गानो बेबायदि सुबुङा बेबायदि जायो लोङो बेखौ जोङो नुनो मोनो। दा इन्टारनेटा जोङो बुंनो थाङोबा इन्टारनेटा जोंनि थाखाय बहुत गोनांखौनो बुंनां नांगोन दानि मुगायाव नाथाय जोङो फारागथि हिसाबै जों बुंहरनो थाङोल्बा गोदोनि दिनाव जोंहा इन्टारनेटनिया बाहायनायनि थांगोन बाहायनाया जोबोद खमखौ नुनो मोनोमोन जेरै जोङो नखरनि जाथि खुरमा एबा सासे सु सुबुङा सासे सुबुंजों जोङो रायज्लायनो एबा गावनि दुखु दाहा फोरमायलायनो एबा गावनि जानाय जाथायफोरखौ फोरमायलायनो जोंहा गोबां समनि गोनांथि जायोमोन। जायनि जाउनाव जोङो खाथियाव थालायनानै लोगो हमलायनानै जोङो फोरमायलायायनो गोनां जायोमोन जायनि जाउनाव गोबां खाथियाव खाथिसिम लोगो मोनलायनो थाखायनो जोंहा गोबां समनि गोनांथि गोनां जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो मबाइल लेपटप कम्पिउटार पिसि बायदि आरो जाहै जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमाव थानानैबाबो खाथि सोमोन्दो खालामनानै एबा कल खालामलायनानै जोङो रायजलायनानै खाथिजों खाथि जोंनि दुखु दाहा जोंनि जानाय जाथाय बायदि आरो जों फोरमायनानै लालायनो हायो आरो दा बेफोरनो नोंथाङा एसे फारागथिफोर नुहुरो नामा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ गोदोथ बेबायदि माने ओ आं फारागथि नुनाया जेरै गोदोथ बेबायदि बिदि एनड्रयद बेबायदिनो आइफन बेफोरथ गैयामोन जेरै ओ जों नुनो मोनोमोन नकिया फन नोंथाङा थायो जानो हागौ औ नकिया फन बिनिफ्रायसो जों माने दावगा दाव दावगायनानै जोङो माने फार्स्टआव बेबायदिनो टुजि थ्रिजि फरजि दायो फाइभजि जाफैबाय गोबां माने सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना दानि फारागथि दानि मबाइलफ्रा माने गोबां फास्ट जाबाय आरो टावारफ्राबो गोबां माने स्पिड जाबाय बेबायदिनो गोबां मानसिफोर दाउफोरखौ खहा खालामो टावारा बे फारागथिखौ आं नुनो मोनो आरो ना
दा जोङो बुंनो थाङोबा माखासे जोङो मोननै मोननै साइडनिफ्रायबो जों बुंनो हाबावो जेरै जोङो माखासे दा जोंनि थाखाय गोनां बेखौ बुंजायो नाथाय मिथिंगा खौ नायोबा जोङो मिथिंगानि सायाव एसे गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो दा बेनो जेरै जों मानसिनि थाखाय एसे गोनां आरो मानसिनि थाखाय एसे खहा बेखौबो जोङो बुंनो हायो। नाथाय बांसिनाव गोनांथि जानायफोरखौ जोङो मोजांखौनो नुनो मोनदों जेरै जों बुंनो हायो जेरै दैलि लाइफ जोंनि सोलि सोलिफुबाय थानाय जिउआव जोंनो इन्टारनेट गैयाबानो जाया आरो गाज्रि हिसाबै जोङो एबा गोरोन्थि हिसाबै जों बुंनो थाङोबा जों मबाइल आरि बा आरि आरिखौ मोजां खामानियाव बाहायि एबा जोङो बांद्राय इउस खालामनाय बेफोरबायदियाव जों एसे खहाखौ नुहरनो मोनो नाथाय बांसिन गोरा फारसे नाय योबा मबाइल आरो इन्टारनेटनि सायाव जों बुंनो थाङोबा बेखौ जोङो बांसिन मोजांनि सायावनो बुंनो हायो आरो खि दा जोङो गाज्रि बुंनो थाङोबा जों बे गाव गावनि सायाव सोनारो जेरै नों गाव मोजां खालामबा मोजां फिथाइ मोनगोन मोजां फरायबा मोजां फिथाइ मोनगोन बेफोरबायदि बुंनो हायो आरोखि दा बे खिनियानो आरो दा नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ गोजाननाय थाबाय नोंथां
औ जागोन दे
उम